हेल'
ओ नोंथां
औ नोंथां खोनादों ना औ खोनादों औ औ नोंथांनि फन खालामनायनि जाहोना
औ नोंथां आं मोनसे ओम टपिकनि सायाव नों सावरायनो सानदोंमोन
औ औ औ सावरायजागोन औ औ बिदिब्ला जोङो जागाय औ औ फसोन औ
बर' हारिनि मोनसे बेयो फोरबो आरोना
औ फोरबो आरो ना औ औ थारै
बैसागु होनोबाथ' गासैबो मिथिखायो बेयाव ओ जोङो
सानसे सिगांनो
सिगांनो औ औ मा खालामो जोङो औ ओ
बार दै ओमफ्राय लाव फान्थाव खारदै बिदिनो गोबां लानानै जोङो दैमायाव एबा खस लांनानै थुखैहैयो आरो ना थारैनो औ थुखैखांनायनि उनाव जोङो बे सानखालिनो मा खालामो औ औ नंगौ ओ औ
दै उम
उम दिंखिया औ बिदिनो उम
मा होनगोन
मा होनो औ हाग्रानि दिंखिया गस्ला बिदिनो ओ सोरसिं बिलाइ औ ओ
बेखौ मा होनो ओ फुंखा बिदिनो गोबां
गोबां
मैगं थाइगं हाग्रानि ओ नागिरनानै जोङो बेखौ
औ बेदरजों एवनानै जायो आरोना औ थारैनो माने गासिबो गासैबो न'खरनि औ सुबुंफोर औ औ औ थारैनो ओ औ औ औ औ औ ओ नोंथांना नेटवरा थिग नङा नामा बारा मोजां खोनाफैयाखै
औ एसे ओ नेटा दिनै जेनबा एसे प्रब्लेम जादों
औ एसे दोरोबनानै रायलायनो हागोन ना अ अ
नोंथाङा
औ खोनाबाय
औ बिदिनो जोङो मा खालामो आसुनि दिन जोङो उम गासैबो
गासैबो दै दैबो ओंखाम सोमनानै औ मोनसे
जोङो न'खरनि ओ मन्दिरफोराव
मन्दिरफोराव औ एबा बाथौ
खौ मान होयो खुलुमो बिदिनोखौ
बेखौ
बोर सारस्रियो बिदिनो गामि गामि गासैबो गेदेर उन्दैखौ जोङो
जोङो औ मान होलाय लायो आरो ना औ नंगौ थारैनो थामथिखालि थामथिखालि आरो मा खालामनाय जायो औ
जों
जोंनिनो हारिमुनि मोनसे नेरसोन जेरै
आ
खाम सिफुं सेरजा गंगोना औ आरो औ औ खोनादों ना औ एसे लोरोद। नानै रायलायबा साबसिन जायो। आंखला औ आं नोंनिखौ मोजाङै खोनाफैखै औ
अखा हादोंजे
औ
औ
बेनो आं बारा मोजां खोनानो नागिराखै नोंनिखौ।
औे
औ जायगा सोलायनानै रायलायबा साबसिन जासिगोनदां औ खोनादों। औ खोनादों नोंथाङा औ दा खोनाबाय दे
औ ओ दामनाय देनाय गासैखौबो लांजोबनानै मोसायो आरोना बिदिनो मोसायो मोसानानै जोङो बिनि गेजेराव जोंनिया बे फोरबोआ
थामजि दिन नामा बादि जायो आरोना
बिदिनो गामिफोराव गिदिर गिदिर ओ मा‌ होनो इखौ
औ
बैसागो फोरबो फालियो एबा ओ सिनाय जानाय
ओ मुंदांखा एकतर एकत्रिस फोरखौ लाना फैयो मेथाइ खनगिरि खगिरिफोरखौ मेथाइ खननो ला फैयो बिदिनो उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन
सोरबा मोसानो गोरों ओमफ्राय मेथाइ खनगिरि मेथाइ खननो गोरों बिदिनो बेफोरखौ माने खाबु होनाय जायो आरो ना गावनि रोंगौथिखौ खिथिनो थाखाय
थाखाय औ
बिदिनो जोंनिया थाङो आरोना बैसागु
ना बैसागुनि स्नि दिना औ थारैनो मोनसे गासैबो ज' जाना औ ओ
लावखार ओंखाम एबा बैसागुनि दाना एसे जास्राङो
जास्रायो आरो ना औ नंगौ थारैनो बेयाव आं औ औ औ नंगौ थारैनो औ नोंथांनिसिमबायदि बैसागुखौ मा बादि खुङो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा। हागोन नोंथां हागोन औ दा माने बैसागु होननानै बुंब्लाथ' नोंथाङा मोनथि बुंलांखाबाय नङा होमबा नोंथां दा बैसागोखौ माने जोंना आबै आबौ गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोनायखौ जों नुनो मोनदों आरोखि दा बैसागा बैसागा बैसागुआ माब्ला फैयो होनना बुंङोब्लाथ जों बेखौ बुंनांगोन माने बैसाग दाननि से अक्ट'निफ्राय जागायोबा एप्रिल दाननिफ्राय मानि मा बैसागुआ जागायजेनो होननानै जों बुंनांगोन नङा होमबा नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां
जेब्ला बिलाइफोरा गोरलै खिलियो माने मिथिंगाया सोमखोर महर लायो अब्लानो बैसागुआ जा जोंनियाव सौफैयो होननानै जों मोनथियो आरोखि नोंथां
दा बैसागुखौ जों मोननै बाहागोआव राननो हायो। जेरैहाय मोसौ बैसागो आरो मानसि बैसागो नङा नों
औ नंगौ नोंथां
आरो जोंहा मा दंबावो जाहैबाय गोखा गोखै जानायबो दं नोंथाङाथ बे एसे सिगां बुंलांबाय दा औ दा जोंहा मोसौ बैसागु जों नुनो मोनो जाहैबाय माने मोसौफोरखौ हांगार बिदिनो हालदै फुननानै मोदोमाव फुननानै होनानै बिदिनो माबा फुखैयोबा बबेबा जाम्फैबा बबेबा दैायाव थुखैयो बेनो लांनायखौ जों नुनो मोनो नङा होनबा नोंथां?
औ आरो बेहाय जोंहा मा नुनो मोनो मेथाइ खन खननानै थुखैहैनाय न जेरैहाय लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एरै हानजा हानजा होनलायनाय नङा होमबा नोंथां दा बेफोरखौ खननानै थुखैनाय नुनो मोनो थुखैहैनाय नुनो मोनो आरोखि दा थुखैखांनानै लाबोनानै आरो मा खालामफैयो जोंहा ओइदिनखालि मोसौनो दिरुं गोदानखौ खानाय जायो। नोंथां गोजामखौ गारहरनानै औ खानानै दोनफैनानै फुजा होलायनाय बायदिसिना हाबाफारि लायो आरोखि बैसागोनि बैसागोनि गोदान बिसोरनो औ द्रेस औ औ औ बि होनाय जायो आरो ना औ नंगौ ओमफ्राय अखानायनायनो मा जायो जोंहा मानसिनि बैसागो ओमफ्राय मानसिनि बैसागु मा फुङानो मान गावबा गाव गामिफोराव मा गावबागाव इसोरनाव बोर बिनाय आर'ज गाबनाय बिबायदि हाबाफोर उदै लानायखौ जों नुनो मोनो आरोखि नोंथां आरो बिदिनो उन्दैफ्रा गिदिरफोरखौ मान होनाय बेफोरबायाददि हाबाफारिखौबो जों लानायखौ नुनो मोनो आरोखि दा आरो लोगोसे जोंहा मा खालामबावो बिनिफ्राय माने गामि गामि माने मोसानाय हाबा हाबाफारि जेरै माने खाम सिफुं जथा सेरजा लानानै मोसानाय हाबाफारि ल जानायखौ जों नुनो मोन आरोखि नोंथां औ औ बिदिनो ओमफ्राय गामि गामि मोसासै ओमफ्राय लोगोसे मा खालामबावो माइरं माइरं खांलायलायनाय जेनेबा मोसाहैनाय समावहाय मानि एफा एफा माइरं हफालायनाय बा माबा मोनसे आरोखि बिदिनो खांनानै लाबोलायनाय जेब्ला औ औ औ औ औ ओमफ्राय बिदिनो मा खालामो जा जोंहा लास्ट दिनखालि बिदिनो मा होनो बेखौ लावखार ओंखाम जानाय बायदि जाया होनबा नोंथां नोंथां बेफोरबायदि हाबा लानायखौ जों नुनो मोनदों आरोखि औ आरो जोंहा बिदिनो माने गोदोनि दिनावथ दा मोनसेहा लागै बो जों खुंनाय नुयोमोन नाथाय दा मा नुयो सानथाम साननै सानब्रै बेफोरबादिल जों नुनो मोनसै आरोखि नोंथां
औ
बे मा मा खालामो गुबुन जायगाफ्राव गोबां हाबाफारि लानानै बे हाबाफारिखौ माने बैसाग बैसागुखौबो जों खुंनाय नुनो मोनो जेरैहाय मा नुनो मोनो जोंहा बिदिनो बिदिनो बादायलायनाय मेथाइ खननाय बादायलायनाय लोगोसे दाउला सौलायनाय ओमफ्राय बिदिनो मेगन खाथेनानै मा दाबखा बुखृबलायनाय बेफोरबायदि हाबाफोर जों लानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां
ओमफ्राय लोगोसे नोंथाङा दहाय बुंलांबाय मोनाबिलिनि समाव मा जोंहा मा खालामो देंखो मोनाबिलि होनो जायखौ नङा नोंथां बर'नि जोंनिनो मुंदांखा गोबां देंखोगिरिफोर फोरखौ लिंहरनानै माने बेनि माने हाबाफारिखौ जागायो आरोखि नोंथा जेरावहाय माने मोसानाय मेथाय खननाय बायदिसिना हाबाफारिजों मोनसे जे रंजानाय लायो आरोखि नोंथां औ दा बेफोरबायदिनो माने बैसागु जोंनि ओनसोलाव खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरोखि दा नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जाबायना नोंथां औ गोजोननाय मोनबाय नोंथांनिसिम औ
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम औ